नोंथां।
अ जादों नोंथां।
अ आं नोंथांजों माने गायनाय फुनायनि बागै सावरायनो होनाव कल खालामदोंमोन।
खोनानो मोनाखै नोंथां मोजाङै
हेल'?
हेलौ नोंथां?
खोनादोना?
खोनादों नोंथां।
औ आं माने नोंथांजों गायनाय फुनायनि बागै सावरायनो होनना कल खालामनाय जादों आरो।
नोंगौ नामा नोंथां? दे ओमबा सावरायनोसै आरो ना?
औ नोंथांमोननि माइ गायबाय नामा?
गायबाय
औ अब्ला नोंथां नोंथांमोननि जा मा मा माइ गायनाय जायो?
जोंनिखिजायाथ' ओरैनो जोसा माइब्रा, बिदिनो रन्जित, बायसमुथि सरासनस्रा इफोरखोनो बांसिन गायनाय जायो आरो।
औ अब्ला नोंथांमोननि जा माइखौ टेक्टरजों गायो ना हालेवनानै गायो मोसौजों?
गोदोनि समावलाय मानसियानो हालेवोमोन। दाथ' आरो ओ गोबाङानो टेक्टरफोरजोंसो गायनाय जायो मोसौ खौ नुलानो मोसौ हालि नोंथांमोननि लाय माबोरै
जोंनि जाबो बिब्दिनो माने गोदोयो माने बांसिनानो माने मोसौजों हालेवोमोन आरो ओमफाय दानि जुगाव माने मोसौ हाल हाल हावलाफोरा माने गैनो थांला नालाय गोबांनियावनो बेनिखायनो बांसिनानो टे क्टरजों गायनाय जायो हाले हालेवनानै हेल' औ। मा होनो नोंथांमोननि जा दै मा होनो माइखौ अखानि दै जों गायनाय जायो ना दंग' दैमा दैसा बेफोरनि दैजों गायनाय जायो?
सरासनस्रा गिबियावनो अखासो हाग्रोयो नालाय अख खा हाबासो दैमा दैसाफोरावथ' दै फैयो जोंनि सरासनस्रा दैनि फुंखाया ओरैनो कम थ' दै थाला गोदोनि बायदि गोदो दैमा सरासनस्रायै जोंनिया अखानि दैजोंनो सोनारनाय जायो आरो माइ गायनायखौ। ओमफ्राय उननि स'माव आ बो ओरै दंग'फोराव दैमा फोराव थाबाथाय दैमा फोरनिखो नांगौ समाव सोबाय आरो बिदि बिदिनो नो
नंगौ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जे माइखौ जोङो एबा माने गावनि गोनांथिनि थाखायल' गाइयो ना फालांगि खालामनो थाखायबो गायनाय जायो?
जोंनि आवथ' सरा सनस्रा नखरनि थाखायनो गाइयो। उम नखर नांगौ जेबो जेब बो नखराव माइरं माइ माइरं नांगौ जाखायो नालाय सामफ्रोमबोनि जिउआव स' बिनि ओंखायनो जों बांसिन न'नि थाखायनो गायनाय जायो आरो ओमफ्राय गोबांद्राय ज्रा जेनेबा बबेबा समाव ओ नांगौनि एसे बारा जानाय बायदि मोनोबाथाय बेखौ फालांगि जेनेबा फाननायबो जायो आरो ना।
औ औ औ माने जाखिनि जाखिनि न'आव बाहायनानै थालांनाय बेफोरखौ माने फाननाय जायो आरो ना।
अ बेखौ होननाय जायो नोंथांमोननिखैलाय जेनेबा?
बेव जोंनि जाबो बिदिनो माने जोंनिया गामि ओनसोलफोराव बांसिनानो माइ आबादखौ मावनाय जायो नालाय
औ
माने गावनो गाव सानफ्रोमबोनि जिउआव माने ओंखाम जायोना जेनेबा ओंखामनि थाखाय माने जों माइखौ गायनाय जायो आरो।
औ।
खोनादोंना?
खोनादों नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा माइ गायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा जों माइखौ माबोरै गायो?
सरासनस्रा जोंनियावथ' गोदो जेरै सोलिबोबाय थादों बिदिनो गायनाय जायोबा जेनेबा जेनबा गिबियावनो खारायनाय होनना बुङा हालेवनायखौ। हा गिबि हालौनाय खारायनानै बे बेनि उनाव नैथि खेबनि थाखाय एवबावनाय जायो। बेनि उनाव दै सोनानै हाखौ रुइहोनाय जायो जे गायनो मोजां जानायनि बे ए जोलैया मोजां ओंखारनायनि फिथाइदों ओंखारनायनि ओ‌ इदिनो जोंनियाव सरासनस्रायै खनब्रै एवनाय जायो खनब्रैयाव एसे मोजां जायो नालाय। बिदिनो खनब्रै एवनाय जायो। ओमफ्राय बेयाव आलि सालि दाननानै आलि होहोबाय साफा नुनायनि। बा दै ओ आलिफ्राव थायो नालाय दै लायखिनो थाखाय खांख्राइ खुरनायफोरखौ थेयो। बिदिनो गायनाय‌‌ जायो‌ आरो।
औ।
नोंथांमोननिखिलाय बोरै गायनाय जायो?
औ गायना गायनायाथ‌' बि बिदिनो जेनेबा जों माने माइखौ डाइरेक गायनोथ' हाया नालाय फार्स्टआवनो माने जों जेनेबा माइखो खोथिया हिसाबै फोग्रोननाय जायोना नोंथां। हेल'
हेलौ‌‌ अ
जेनेबा जों माइखो‌‌ गिबियावनो खोथिया हिसाबै फोग्रोनाय जायो ना।
ओ।
औ।
इनिफ्राय नोंसिनियाव मानसियानो गायो ना दानियाथ' गोबाङानो मेचिन ओंखारबाय जेनेबा मेचिनफोरजों गायो?
औ दानि जोंनि जा माने बेफोरबायदि ओरै मेसिनारि बुस्थु बाहायनाय जाथ'वाखै आरो मानसिफोरानो गायनाय जायो। जेनबा साब्रै सा साबबा बिब्दिनो गोबां लोगो नांनानै गायो आरो
उम
आरो बिदिनो जेनेबा जों गिबियाव माइखो गायनो थाखाय जेनेबा खोथिया फोग्रोबाय खोथिया फोनायनि उनाव एसे दान मोनसे बा दान मोननै उनाव खोथिया जौनायनि उनावसो सो माने जों खोथियाखौ फुनानै माइ हिसाबै गायनाय जायो आरो
ओं ओमफ्राय जेनेबा माइखौ माइखौथ गायखांबाय गायनायनि उनाव आ दे जेनेबा दैफोरनि धियान लानायफोरा माबायदि नोंसोर नोंथांमोननिखि
औ जेनेबा ओरै अ माइखौ गायखां गायनानय दोनबानोथ' जाया ना जेनोबा जेनबा बेयावथ' जों माइ फिथ टाइम मोननो थाखाय माने दैनि गोनांथि जायो आरो अब्ला दैैया जेनेबा दंग'फोराव दंग' दैमा दैसाफोरनि बे मोननाय जायो ओमफाय माब्लाबा समाव दंग' फोराव रानलाङोब्ला अब्लानिया माने अखानि दैजों सोनारनो गोनां जायो ओमफ्राय बिब्दिनो जुदि अखानि दैया फैनाय फैयाब्ला अखा हायाब्ला माने माइ आफादा एसे खम जालाङो आरो
ओ
माने जेसेबां नांगौ जों नांगौसेबां मोननाय जाया
उम जोंनिखिबो बिदिनो
औ अब्ला नों थाङा माइखौ जेनेबा गायखांबाय गायखांनानै हाखांनानै हानाय समाव माबायदि हानाय जायो बा माबायदि नानाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनाव दाना गो ओ मानसिबो मोनला नालाय जोंना हानाय समाव आंनि सरासनस्रायै हानाय समाव जोङो ओ गोदोथ' मानसिफोरदो मानसियानो मावजोबोमोन दाना ओ एसे ओ जौगा-जौगानाय होनना बुंनांगो जेनबा ओ बिखो जोङो मेचिन फाय ओंखारबाय नालाय बिदिनो सं खम समनि गेजेरावनो खामानिखौ मावनो हाजोबो नालाय बेनिखायनो दा जोंनियाव सरासन ओमफ्राय मेसिनखौनो मेसिनजोंनो सोनारनाय जायो आरो ना मे सिनखोनो लागायनाय जायो। समबो थाब थाब थाबनो सम जोबो सानसेयावनो फोजोबनो हायो जोङो गोबां। आ नि आंखालाव बिदिनो खालामनाय जायो आरो। ओमफ्राय समानि आंखालजों लोगोसे आरोखि ओ मानसिफोरनि खामानि मावग्रा मानसिफोरनि आंखालाव बिदि माव जायो आरो बिनिफ्राय नानायाबो बिदिनो खनसेनो जाखालाङो। जिहेतु जौगानाय मेसिनफोर दङ नालाय बेयावनो खनसे जालांखायो आरो नांनायाव।
औ माने गोबां खस्थ' जानो गोनां जाला आरो दानिया।
औ खम समनि गेजेरावनो जोब्बाय बे खस्थ'बो जाला बिदि आरो नोंथांमोननिखैलाय बोरैथो' मावनाय
जोंनि जायबो बिब्दिनो जेनेबा ना-माइ नानाया जेनेबा खायसे न'आवबोला न'आवबो लाबोनानै नायो बा खायसे आरो दुब्लियावनो नाबोखायो।
औ औ
औ अब्ला दुब्लियाव नाबोनायफोरा माने जायहा माने मोसौफोर गैया जेनेबा बिसोर माने ओइ माइ नानानै जि ओंखारोना माइनि थारा जायखौ जिगाब होनना जोङो बे जिगाबफोरा माने दुब्लिफोराव थाबोयो आरो
ओम
ओमफ्राय जायफोरा आरो मोसौ गोनां बा बिदिनो माबा मोनसे जुनारफोर फिसिनायफोरा माने न'आव दोनफैनाय जायो माने जिगाबखौ माइहुं हिसाबै हमनो हमनानै
औ जिहेथु उननि समाव न'नि न'खरनि मोसौफोरनो
ओम औ होनो हानायनि आरो
औ।
माने जेनेबा दैज्लां समाव जोंनिया मोसौ बोरमा होनो जायगा गैया जायो नालाय माइ गायजोबनाय जायो गासै दुब्लियावनो बेनिखायनो जिगाबफोरखोनो होना दोननो गोनां जायो आरो।
औ नोंथां। जोंनियावबो औ औ जोंनियावबो बिदिनो खालाम नाय जायो गोबाङानो ओ खायफाफोरा आरो मोसौ गैयिफोरा बेफोरफोरखो माथा मारिया आरोना।
औ माने फानहरनायबो जायो हायसेया फानहरोबो औ।
डाइरेक हाबाय दुब्लियावनो गारना फैयो खायसेया आरोयबायदिनो सोरबा फानो सोरहाबा न'आव लाखियो न'आव मोसौ थानायफोरा दानाथ' आरो मोसौ हालुवाबो गैला नालाय बिदिनो एफोरखौ जिगाबफोरखौ बारा गोनांथि होनना साननो नागिरा आरोना जों
औ औ।
ओमफ्राय
औ।
ओ जेनेबा उननि समनि थाखाय जों माइखौ जेनेबा उननि समनि थाखाय जोलै लाखिनांगौ जोलैखौ माबायदि लाखिनाय जायो नोंथांमोननिखैजाय? जेनेबा मिचिनजों मिचिनजोंनो नाना लाखियो ना ओरैनो एक्सट्राखै? ए मायबा मोनसे
जेनेबा जोलैनि थाखाय माने मेचिन जो बा एक्सट्रायै नों नानो हायो जु-जुदि जों मेसिन जों नानो होयो अब्लाना माने मायखौ इसे मोजाङै नायनो गोनां जायो आरो जेनेबा जाहाथे माया गुबुन गुबुन बेलेग बेलेग माइजों नांदेरला माया माने बेनि थाखाय एसे साब नानै दोननो गोनां जायो। मोजां बस थां बा मोजां बेफोरबायदि बाख्रिफोराव एसे सोनानै दोननो गोनां जायो आरो।
एसे सरासन औ खोनादों एसे सरासनस्रा जों जानो लाखिनायनिस्राय एसे
औ आलादायै दोननाय जाहैबाय
औ बिदिनो जोंनिखिजायबो खायसेफोरा बिदि लाखियो खायसेफोरा जोंनिखैजाय ओ नारसारिनिफ्राय लाना
औ नार्सारिनिफ्राय लाना फैयो आरो औ अब्ला नों नोंथांमोननि जा माइ खो ओरैनो जेनेबा बिगा सिस्टेमाव बेसेबांसो मोननाय जायो जेनेबा ओरैनो दब्लायसेफोराव बेसेबां मन मोननाय जायो।
सरासनस्रा जोंनियावथ' से बिघायाव ओरैनो जिथाम मन जिब्रै मन बिदि गोदोनि समाव गोबां जायोमोन। नाथाय दानि समाव आरो ओ नांगौ समाव दै मोना। नांगौ समाव गायना हाया बिदि जानायनि थाखाय एसे खम बिबाङाव फिथाइखौ मोननाय जायो आरो फोरना बिदिनो जिथाम जि थाम मन जिब्रै मन बिदि मोननाय जायो आरो।
औ अब्ला नोंथांआ दि दासो बुंबाय खम बिबांनि मोननाय जायो होननानै बेखौ जों जुदि खम बिबाङाव बुरजा खम बिबां जानायखौ माने बुरजा खालामनो थाखाय जों माबाफोर हासार बा मुलि बाहायनो हायो नामा माइयाव?
सरासनस्रा जों बाहायनो हायो नाथाय न'खराव जानो थाखाय गायनायब्ला बे फायदियाव जोंहा गोबां खरसा फैबावो नालाय
औ।
खायनो जों गोबाङानो बाहायनो नायगिरा। आरो खायसेफोरा फालांगिनि मावनोथाय मावनायफोरा फालांगि खालाम थाखा मावनायफोरा बाहायनाय जायो आरो बिदिनो
औ माया जे-जेसेबांनो बुजा मोनो एसे बांनो माने फालांगि खालामनायाव हेफाजाब जायो नालाय औ औ औ।
दानाथ' आरो सरासनस्रा ओ माइ आबादाव गोबां मुलाम्फाथ' फैला नालाय बिदिनो हाजारखौलाय सरासनस्रा बाहायनाय जाखायो आरो ना?
औ औ औ अब्ला नोंथां जोंनिया समा जाबाय। उनाव लोगो मोन-मोनसिनगोन नोंथांखौ आसा खालामो औ गोजोन्थों।